औ नोंथां
औ
दा मा खालामनो सानदों नोंथां?
आं दा ओरैनोसो दङ नोंथां
नोंथांमोननि जा बोथोरा बोरै जाबाय थादों नोंथां
हा
नोंथांमोननि जा बोथोरफोरा बोरै सोलिदों नोंथां
बोथोर अ बोथोरा दा थिगानो नोंथां
औ माइब्रायाबो जोंनि जाबो थिगैनो दोङो नोंथां
औ
औ माय गायखांबाय नोंथां
माइआथ' औ बोथोरनि जोबबाय
औ मा मा माय गायनाय जायो नोंथां
ओरैनो जोंनाथ' दा रनजितल' गायनाय जादों नोंथां
औ
नोंसिनालाय नोंथां
जोंनाबो रनजित जोसा मायब्रा गायनाय जादों नोंथां
औ जोंना देग्लाय मोनसेल' गायनाय जादों नोंथां
औ
मोनसेल' रोखोमनि
औ माइ गायनायनि अनगा मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो नोंथां
माइ गायनायजों लोगोसे
औ
बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोर हिसाबै दैज्लां बोथोर हिसाबै बिदिनो खांख्रिखला मैगं ओ लाव जोगोनार फोरला जिंखा बेफोरबायदि मैगंखौ गायनाय जायो आरो नोंथां आरो बेफोरबायदि आबादा बेफोर दैज्लाङावहायनो माने बांसिन रोखोमै मोजां रोखोमै फिथाइ होयो आरो नोंथां
औ औ
औ
औ उम फोरला माने मा नोंथाङा अननानै फोरमायना होनो हागोन नामा
फोरलायाथ' जोंनिजों जिंखा फोरला बिदि होननानै बुङो दा नोंथाङासो औ
जिंखाखोनो फोरला होनो नामा नोंथां
ओहो आलदा आलदासो बियो दा नोंथांनि जायगायाव बा मा होन्ना मिथियो आंथ' मिथिला बाट बियो गोथां गाबनि गोलाव खालारनि जायो नोङा बेयो गोदै जोसा मोनामो
अ बहल
अ बहल बहल औ नोंथां औ दा नोंथांमोननिथिंलाय मा मा गायदों
जोंनि सिं दा बानलु फालौ
खाख्लौ हेलौ
बानलु
औ
ओमफ्राय भिनदि
औ
मैथा बिदिनो आरो ना नोंथां
नोंथां मोननियावथ' माइ गायनाय जादोंना नोंथां दा नोंथांमोना माबोरै मा रोखोमै माने मारै गाया नोंथांमोना जेन'बा औ माइखौ बेखौहाय माने एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि जोंनिथि दैनिबो आंखाल जायगाया आरोना नोंथां दैनि बाखा जानो जायाखैया दा नोंथांङा मोजां मोजाङैनो गायनो हाबाय आरो नोंथां
औ
औ नोंथां मोननिजोंलाय
नोंथाङा माने एसे गोलावै फोरमायनो हायोबा मोजां जागौमोन आरो माने आं एफा सुंद'योबा माने बुजिनायस्लाबनाय नङा नालाय
दाथ' गोलावबो बुंद्रा नोंथां नोंथांङानो अननानै फोरमायना होदो
जेन'बा माइखौथ' फार्सआवहाय माइ जेखौ जोङो जोलै दोनदों नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बे जोलैखौ जोंङो हरावहाय हरसो सोमनानै दोननानै गाजा बेरहोनानै बेखौहाय खोथिया महरै फोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला बे खोथिया देरो
औ
अब्ला जोंङो बे खोथियाखौ फुयो फुनानै आरो बाहाग बाहाग बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै बेबायदि बाहाग बाहाग राननानै आरो गोदानै बे फुनाय बुस्थुखौनो माने गायफिननाय जायो आरो नोंथां
औ-औ
दा जोंनावथ' बेबायदिनो गनायनाय जायो नोंथांमोननियावबो बेबायदि रोखोमैनो गायनाय जायो खोमा ना नोंथां
औ जायो नोंथां
औ बिदिनो गायनाय जायो जोंनियाव
औ
नोंथांङा मा आयदा लानानै फैयामोन
आबादनिनो आयदा लाना फैदोंमोन नोंथां
औ आबादाबोथ' बेबायदिनो जेरै आङो दा होनदों खांख्रिखला उम बिदिनो बहल जिंखा बेफोरबायदि मैगं जे गायोना बेखौबो जोंहा माने सिगांग्रो ओ जोलै दोनो बेगर बिदिनो जोंहा न'आव थाखानाय हिसाबै बे जोलै बेगरखौनो माने गायनानै फेदेरनानै बेनिफ्रायनो फिथाइ मोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो माने न' गैयिलाय माने बाजाराव लायनानै गायफैनाय जायो आरो नोंथां
औ
बे मैगङा जानो थाखाय बिदिनो दान मोनसे दान मोननै गाहाम हालागैयानो जाहैयो नोंथां आरो बे आबादखौ मावोबा गोरलैयैनो रांबो आरजिनो हायो न' जाख' हायै जुदि थायोबा जोंङो बेखौ बेहाय माने फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां माइफोरखौबो बेबायदिनो नोंथांङा जोंथ' माइखौ जाजोबनो हायाना नों थां एथ' बुरजा माइ औ जेराव जोङो माइनि बोथोर फैयो अब्ला जेब्ला जोंङो माइखौ हायो
ओं
योब्ला फिथाय थायब्ला फिथाइ थायखांनायनि उनाव माइखौ हानानै जेब्ला लाबो बोयो अब्ला जों बेखौ मारा होनानै गाहोजोबो ना नोंथां अब्ला बेयो जेसेबां जानो आन्थाखौ जेनेबा बोसोरनि थाखाय दोनसै बिनि उनावहाय आग्लायनायखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां दा जोंहा आबादनि आबाद मावै हिसाबै माने जोबोद माने मुलाम्फा जादों आरो आबादखौ मावनानै
अ
दा नोंथांमोनाबा न'खरावहाय रां आरजिनो हायोना हाया आबाद मावनानै?
हायो नोंथां
ओ
अ
मा मा आबादखौ माने फाननाय जायो जेन'बा नोंथां?
जिंखा, बहल बानलु आलु बिफोरखौ फाननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथाङा बेसेबां इनकामसो मोनो?
इकाथ' इसे बुरजायैनो मोनो नोंथां दाथ' बानलुआ दाम जा नालाय जिहेतु
हो?
बानलुआ दा दाम जादो नालाय जिहेथु नोंथां
औ
दाम जाबाय जिहेथु माबे?
फाननानै गोबां रां मोननो हादों आरोना नोंथां
ओम जिउ खुंनाय राहायाव एसेबाबो गोरलै जादोंना नोंथां बेबायदिनो जोङो माने ओरैनो थानो नाङा देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि जिउ खुंनाय राहाया नि थाखायबो माने बुहुत मुलाम्फा गोनां जायो आरोना नोंथां बेखायनो जोङो आबाद मावनानै जानांगौ
औ
ओम आथिखालाव गोबां सुबुङानो माने जब मोननो थांला
औ
औ बेफोरनि थाखायनो माने आबादजोंबो जोङो
जिउ खुंनाया
औ जिउ खुंनो हायो माने राहा सोलिलां नो हायो थांनानै थासान्दि थासान्दियाव जोङो दानि जुगाव हाय साख्रि होनबा माने मोननो थाङा जालांबाय मानो होनबा सुबुं अनजिमाया बांलांबाय आरो ओ थैनायनि हारा खमायलांबाय
औ
आरो बिनि थाखायनो माने जोङो बुहुद माने मानसिया बारायनिफाय बारायनाय जाबाय नालाय बेनि थाखाय पस्ट खालियानो जोबनो थांला
माने खम जालांबाय आरो
औ नंगौ
दा बेनि थाखायनो जोङो मोननो नागिरा दा जोङो आबाद फोरजोंबो माने जिउ खुंलांनो हायो दा बेनि बिनि थाखायनो जोङो आबादनि फारसेबो नोजोर होयोब्ला मारैबाबा मोजां आरोखि दानि इयुथफोरा। दानि जोङो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोर साख्रि साख्रिखौल' सानाबानो बेफोरबायदि खामानिखौ माने मावलांनो थिरांथा लायोबा जोबोद मोजां जागोन आरो। दा जोङो बेबायदिनो दानि माने देरफुनाय लाइमोनफोरखौ खौ माने बेबायदियैनो आबादनि सायाव मोनसे ओ मा होनोमोनलाय। प्रग्राम खुंनो थाखाय लायोबा जोङो गामि गामि थांनानैबो जों एवारनेस प्रग्राम हैनो हायो। जाहाथे जिउ खुंनाय राहा लामायाव माने जाहाथे आन्दायनानै थाया। जिउ खुंलांनो हायो उननि समावबो ना नोंथां। नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ दा बेखायनो जोङो नाजानांगोन आरो जिउ खुंनाय राहायाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै जानो हानाय मोनसे आबादाबो मोनसे गोनांथार मोनसे जोंनि लाइफआव मानो होनबा जोङो साम फ्रामबो नांखागौखा बेफोरबायदि बुस्थुखौ सानफ्रामबो जोङो आदार जायाबानो थानो हायाना नोंथां। जोंनो जोङो आबाद मावोब्लासो आदारखौ मोनजायो ना नोंथां आरो बुहुमाव सुबुं अनजिमा बांनाय हिसाबै जोंनो आदारखौ नांखागौ खि नांखागौ। जोबनानै थाङा बेनिखायनो आथिखालावहाय आबाद मावोबा जोङो गावनि ब्रेेन बाहायनानै। जेनेबा गोदानारि आबाद जेराव रासायनारि हासार बाहायो जों केमिकेल बाहायो बे बेफोरखौ बाहायनानै जोंङो गोबां माने ओम बुथ गोबांनिफ्राय गोबां माने मैगं थाइगं गायनानै आबादथिलियाव जोङो बिजनेस खालामनोबो हायो। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिमबो माने लांहोनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनो आरो नोंथां आबाद मावोबा। जोबोद माने जोंनि थाखायनो मोजां देहानि थाखाय थाखायबो मोजां बेराफारसेन जिउ खुंनाय राहानि थाखायबो जोबोद मोजां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय खोमाना?
औ नोंथां जासिगोन।
औ।
औ।
अब्ला नोंथांनो रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। गोजोननाय
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।